औ नोंथांजों आं दायो न'आव फिसिजानाय जिब जुनारनि सायाव रायलायनो सानदों।
औ नोंथां दे रायलायनो हागोन दे।
औ न'आव फिसिजानाय जिब जुनार होनोब्लाथ' जों बर'नि न'खराव
औ
खौनो गिबि हिसाबै लानो हायो बिनिफ्राय दाउ हांसो बोरमा मोसौ गासैखौबो बरफ्रा फिसियो आरो बेफोर फिसिनायनि गेजेरजों जोंनो बरफ्रा गावनि थांनानै थानायनि जिउ राहाखौ दैदेनो
औ
अमाखौ जानायावबो बाहायो
औ
बेदर महरै
औ
दाउ अमा हांसो बोरमाखौथ जानायावबो बेदर महरै बाहायो बेनि अनग अनगायैबो बर बा बेफोरखौ फाननानै गावनि जिउखौ खुंलाङो आरो नखरखौ दैदेनलाङो गथ गथायखौ। सोलोंथाइ होनायाव। बा नखरनि खरसाफोराव बेफोरनि बेथनजोंनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो।
औ नंगौ नंगौ। दा नों होननाय बायदियानो जिथु माने नंगौ जोंनि बरनि नखरावथ बेबायदिनो जोंनि माखासे नखरफोराथ गोबां राङारि बिथिङाव दुरबलखा नालाय। दा गोबां नखरखौनो नुनो मोनो बे। जिब जुनारखौनो फिसिनानै नखरखौ खांबोनाय जोंनि गामिफोरनि जायगाफोराव नुनो मोनो जायफ्रा माने अमाफोर फिनानै दाउफोर। फिसिनानै बोरमा हांसोफोर फिसिनानै गावनि नखरनि थाखाय नांगौ जानाय गथफोरनि थाखाय स्कुलाव मुं थिसन्नायफ्राव बाहायनाय स्कुलनि फिसफोर होनाय गोबां रोखोमनि बेबायदिनो गावनि नखरनि थाखाय बाहायनायखौ जों नुयो आरो आरो अमा होनोब्ला। मेनलि जोंनि बरनि थाख बायथ हाबा हुखा माबा मोनसे नखरनि खामानि बिदिनो रायजोआरि खामानि बेफोरावथ अमा बेदर नङाबानो जाखाया नालाय दा अमाखौ औ फार्स्ट प्रायरिटि होनानै फार्स्ट नंथारगौ नांथारगौ। हिसाबै बाहायनायखौ नुयो आरो। दाउफोर जायफ्रा अमा जाया बेफोरनि थाखाय दाउफोर बेबस्था खालामो बेबायदिनो गोबां आरो आरो दानि दिनाव मोनदों जाहैबाय नुनो मोनदों गोबां मानसियानो जायफ्रा नखराव नानि फुख्रिफोर। जावनानै नाफोरखौबो फिसिनायखौ नुदों नङा होमबा बेबो जोंनि ननिनो माखासे ओ-माने सुफुंनो हाग्रा राङारि बिथिङाव मदद खालामग्रा बेबो मोनसे जोंनि नख जा ना फख्रि जेरै। गोबां मानसिया गोबां रां आरखि नाजोंबो नानि बेलायाव आं सानो माने ना फिसिनायाव इसिबां माने खरसबो जानायफोरखौ जों नुनो मोना आरो नाया। जेरै खुला जायगा मोनोबाथाय हारसिं देर नालाय नांगौ समाव गोबावजों खनसे बिसोरनि जाग्रा आदार जेरै नों ग्रास कापफोरखौ दोनोबाथाय थालिर बिलाइफोरजोंनो नोङो बेखौ देरहोनो हायो। ओमफ्राय माखासे बे खावै थावै नाफ्राबोथ माने इसिबां आदारनि गोनांथि गैया बिसोरो गावनि जानाय आदारखौ दैयावनो नागिरनानै जानो हायो दा जोंनिथिं बेखौनो नुदों आरो नआव माय होनोब्लाथाय बे दाउ नोंथां बुंनाय बायदियानो माने दावआबो जोंनि नखरावथ थाथारखायो नङा होमबा थायो आरो बिदिनो आजिखालि जोंनि ननि लकेल दाउफ्रा दामाबो गोबांखा बेखौनो फाननानै नखर खुंग्रा गोबां मानसिफोर दङ दा अमा अमाफोरखौबो आजिखालि नुदों नखरावनो माने अमाफोरखौबो बिमाफोर फिसिनानै बिनि फिसाफोरखौ आरजिहानै माने गोबां बिबाङै फाननो हानानै रां खामाय नायखौ नुदों मानो होननानै बुङोबा अमायाबो दानि जुगाव अमा फिसाया गोबां बिबांनि दाम दं नालाय दा बेफोरखौबो बाजाराव माने गोबां रोखोमनि माने थोनायनिखौसो ल बाहाय जाया बेखौ गोजान गोजान जायबो साफ्लाय बा दैथाय हरनाय जायो नालाय जेरै जोंनि जायगानिफ्रायनो अमा फिसाफोरखौ लाङो जाहैबाय आरो ओरै सिलं लाङो मेघालय लाङो गोबां जायगाफोराव बिदिनो लाङो आरो थोलायनायखौसो नुनो मोना ओंखायनो माने अमाफोरखौ फिसिनांगौ बेजोंनो जोंनि नखरफ्रा राङारि मदद मोनो नालाय दा जानो हागौ नों थांमोननिथिंबो अमाफोरखौ गासैबो नखरावनो फिसिखायोना?
जेरै दा बर'नि नखर फ्रोमबो अमाखौ जों नुनो मोनखायो आरो दाउ, अमा बोरमा बोरमाफोर खौ नुवाब्लाबो दाउ अमा बे मोननैखौ नुखागोन आरो बर' नख राव बर'फ्रा गोदोनि बायदि नंलास न दाथ ओरैबायदि सोलायनाय फैबाय बर' नखराव अमा गासैनि नखरावबो नुयो मासेल नङा बेबो माब्रै माबा खमैबो माब्रै माबा बिनिफ्राय फिसा होनाय बेनिफ्राय फिसा फिसाखौ फाननानै आरो रां आरजिनाय आथिखालावथ' जोंनि आसामनि अनगायैबो नोंथां बुंनाय बायदिनो मेघालयआव थाङो शिलंआव ओमफ्राय बिनो दा ब जायगायाव आसामनिनो दाब दाब जायगायाव बर' नखरफ्रा दैथायहरो आरो। गुवाहाटियावनो बुंबा इथिं आफार आसामावनो बुं बिसोरथ अमा फिसिया नालाय। टाउनाव जोंनि गामियारि बि ओनसोलनिफ्रायनो बेफोरखौ लाना होयो त बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' न'खरफ्रा बेफोरखौ फिसिनानै गोबां जौगानो हादों आरो।
औ नंगौ नंगौ दा बिदिनो माने जोंनि जायगायावबो माने जोंनि न'नि जाय मोनफ्लाबाय थाग्रा अमा बेनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव गोबां मानसिया दायो माने अमानि बेबायदिनो दोनथुमग्रा फार्म खुलिनानै गोबां रांफोरखौ आरजिनायखौ जों जोंनि जायगायाव नुदों आरो ओ जोंनिनो सासे बिदा बियो गोबां बिगियानारि आदबजों बा गोबां बेबायदिनो न'नि जोंनि न'नि अमा दाथ न'नि गुन्दै जायखौ माइनिफ्रायनो जों सौनानै न'नि माइनिफ्रायनो गुन्दै संनानै बेखौनो होयो नङा होमबा दा माखासे अमाफोर दं बाहेरानि जेरै जों बे अमा गुफुरा बाहेरानिफ्राय फैनाय जायखौ जों हेमसियार
हेमसियार अमा औ औ।
बे खौबो फिसिनानै गोबां माने रांङारि बिथिंङाव दावगानायखौ जों जोंनि जायगायाव नुदों आरो जोंनिनो बिदा सासे दङ माने बिथांङा खनसेनो साप्लााय बा गोजानाव दैथाय हरबानो नाथाय बिदिनो गोबां बाजि लाख बेफोर बायदि गोबांथार रां बेफोर बायदि खनसेनो माने हरो आरो बिथांङा गोबांथार बिथांङा फिसियो आरो नोंथांआ आजि खालि गोबां बेबायदिनो माव लोगोफोर लाबाय दा जोंनि माखासे जायगानि बेखार मानसिफ्राबो बेनावनो खामानि मोननानै बेनावनो मावनानै माने गावनि न'खरखौ सुंथानो हानाय बेबायदि सुबिदासिम फैदों आरो बियो बेबायदि खामानिखौ मावनायखाय
औ दा नोंथांङा जि आदानि बागै बुंबाय बेफोर बायदि खामानियाव बर'फोरखौ जौगानाय नुनानै जोबोद जों गोग्गानो हायो आरो। दा आथिखालाव। बर'फोरा फालांगियारि ह बिथिङावबो जौगानो हाबाय होननानै दा गावनि जिउ रैखाथिल नङा गुबुन सुबुंफोरखौबो खामानियाव लाफानानै बिथांङा गुबुननि न'खरखौबो माने रांङारि बिथिङाव हेफाजाब होनो हादों आरो।
अ नंगौ नंगौ बिनो। दा आरो बेल नङा दाउ दाउनि बेलायावबो दा जेरै हाय गोबां जोंनि ब्रयलार दाउखौनो बेबायदिनो फार्म खालामनानै जोंनि जायगाफोराव नुनो मोनदों खालामनाय। बेबायदिनो गावनि निजा खरसै हायाबाबो माने नफोरखौ दोननानै जायखौ कम्पानिनिफ्राय लाबोनानै कम्पानियानो नोंनो दाउखौबो हरगोन गासै नांगौ मुलिफोर होगोन जाग्रा आदारखौबो हरगोन औ बेफोरखौबो जोंनि जायगायाव नु दों आरो बेफोरजों सोरबा बायदिया गाव मावनो हाया नालाय रांनारि बिथिंखौल गाव गारनानै नायग्रा मानसिफोरखौ गुबुनखौ दोननानै बेजोंनो गुबुन मानसिफोरखौ खामानि होनायफोरखौबो जोंनि जायगायाव नुदों आरो दाउनि बेलाजों
औ औ औ जोंनि थिं गोबाङानो माने दाउखौ बांद्राय फिसिनायखौ नुवाखै आरो आङो।
औ।
दाउनि जायगायाव जों बांसिन अमाखौसो फिसिनाय नुनो मोनदों आरो न' नखरफ्रोमबो माने माब्रै माबा बिनि गोजौआव आरो खमानो माब्रै माबा। दा ओरै बायदि जाबाय बर'‌ फोरा माने बर'फ्ला बरफ्राल जाया दाना अमाखौ। गोबां आसामनि हारि हारिसाफोरानो माने जायोसै आरो बे ओंखायनो जा बेदर नायनि अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो गो बेदरखौबो नांगौ जिहेथु अमाखोबो नांगोन बेदरा मानिफ्राय फैगोन फिसिनाय फिसियोब्लासो फैगोनथ बे ओंखायनो बर'फ्रा दाना गोबां फिसियो आरो थोस्लाबलायै फिसियो दाना
नंगौ। आरो बेखौ जोंनि न'खरा मावनांगौबो जायजों माने बियो जोंनि न'खरनिफ्रायनो ओरैनो माने एसे खस्थ खालामबानो मोननाय नालाय दा बेफोरखौ आं मावनांगौ आरो फिसुनांगौ नानै आं जोंनि नखरखौ सानो आरो नोंथाङा बेनि सायाव माबोरै सानो?
नो सानो जे बर'फ्रा‌ गासैबो फिसिनांगौ ओमफ्राय जेसे हायो फिसिनांगौ ओमफ्राय सो ओ गुबुन रायजोआवबो हरनो हानांगौ। थोजासे थोस्लाब लायि जायो बाहेरावथ‌ इदि अमा माबाफोरा मोनलाय लायै जायो। द' गोबां दिहुनना होनांगौ आरो थोजासे फिसिनांगौ अब्लासो मोनगोन बेखायनो न'खरफ्रोमबो फिसिनांगोन आरो औ दे एसेयावनो दोनथसै गोजोननाय थाबाय।